औ नोंथाङा फ्रि दङ?
औ दङ नोंथां
औ। बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला जोंनि बर'फोरा जि दाउ अमा फिसिनाय बोरमा मोसौ मोसौ फिसिनाय बेफोरजों माबोरै बेफार फालांगि मावगासिनो दं नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
गिबियावनो दाउ फिसिनो थाखाय जोंनो दाउनि गोनांथि जायो बे दाउफोरखौ जोङो बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनो हायो नङाब्ला सोरनियावबा दाउ थानायफोरखौ न' खाथियाव थानायफोरखौ जोङो लाबोनो हायो
औ।
ओ दाउ फिसिनो थाखाय दाउनो आदारनि गोनां जायो। जोङो माइरं नङाब्ला माइखौ होनानै दाउखौ फिसिनो हायो । दाउ फिसिनो थाखाय जोंनो दााव दोंग्रा दाउ थाग्रा गन्द्रानि गोनां जायो बेबायदिङो बिनि उनाव दाउआ जाहाथे बेलेगाव थांनो हाया बिनि थाखाय जोङो ओ नेट सोंथेनानै दा सोरगिदिं नेट सोंथेनानै दाउखौ दोननाय जायो
ओ बेनि अनगायैबो न'आव ओरैनो मासे मानै फिनानै दोननाय बा फिसिनानै लानायखौबो जों नु मोन मोननाय जायो । ओ । दाउखौ फिसिनायाव एरहोनो थाखाय जोंनो दाउलानिबो गोनांथि जायो ।
औ ।
बेबायदिनो दाउआ फिनानै फिसानिफ्राय जेब्ला गिदिर जायो अब्ला बियो बिदै दैयो बिदैया बिदिनो दाउ लानानै दाउ सोरबा दसथा सोरबा बिस था बेफोरबायदि दैायो आरोोना सानसेयाव दैसे दैयो दाउआ बेनि उनाव जेब्ला दाउआ गावनि दैनाया जोबो अब्ला बियो गयो दाउ गनो थाखाय दाउनि खाथाख'नि गोनांथि जायो । बेनि उनाव दाउआ गनानै मास मोनसेसो जाब्लाथाय दाउआ बासानिफ्राय बा बिदैनिफ्राय ओंखारो
दाउआ ओंखारनानै गोरलै समाव जोङो एंखुर होनाय जायो मानोना बे समाव दाउआ फिसा फिसासो जायो नालाय
औ ।
ओ बिनि उनाव ओ फिसानिफ्राय देरलांबाय थायो देरलांनायनि उनाव आरो बे बिमाया नो गोदान बिदै दैयो बेबायदियैनो बिसोर देरलांब्ला आरो उनाव बिमाया बिदै दैेलायबाय बेबायदियैनो दाउआ एरलांबाय थायो बेनि उनाव ओ अमा फिनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला अमा फिसानि गोनांथि जायो बेबायदिनो अमा फिसाखौबो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो ।
औ ।
अमाखौ ओ खानानै दोननाय जायो आरोोना जाहाथे अमाया बैनि न' बैनि न' खारलाङा आरो खायालासिनो दोनाब्लाबो जों बेखौ ओ गावथाग्रा गन्द्रा बायदि औवाजों बा दंफांजों दुमथेनानै आरो नङाबा आथिखालाव न'फोर लुनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो
औ ।
अमानो ओ माइरंनि जि बिगुर बा जुजाय बेखौ जोङो होनाय जायो । बेजों लोगोसे अमानो ओंखाम बा थास बिसं नङाब्ला ओ माखासे हाग्रानि बिलाइफोरखौ खानानै संनानै होनाय जाबो नुनो मोनो बेनि उनाव अमायाबो बुन्दि आरो बुन्दा मोननै रोखोमनि थायो बुन्दिया फिसा होयो अमाया ओ
फिसाखौ दसथा नङा - -ब्ला माबा बेफोरबायदि होयो आरोना
औ
ओ बिनि उनाव अमाया गोरलै समाव आदार जानो हाया मानो ओनबा बियो गावनि बि मानि गायखेरखौसो जानानै थांनानै थायो। बेनि उनाव अमाया फिसाया देरोब्ला बिमाजोंनो आदार जाफानो हानाय। जायो आरो नोंथां।
औ
बेबायदिनो बोरमा फिनायनि सोमोन्दै बुङोब्ला नोंथां ओ बोरमाया बोरमा फिसिनो थाखाय बोरमानि गोनांथि जायो। बेबायदियैनो बोरमाखौ फिनाय जायो बोरमाया गांसो जानानै थांनानै थायो आरो नोंथां।
ओ बोरमाखौ हाग्रा बा दुब्लि फोथार बेफोरबायदियाव ओ दुरुंजों खानानै दोननाय जायो। बेनि उनाव ओ हर जाब्लाथाय बोरमाखौ लायनाय जायो। बेबायदियैनो बोरमाखौ फियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां नि जि रोंगौथि बेखौ
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जि सिगाङावनो फोरमायनाय बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना जि गोदो गोदाय बेनिफ्रायनो दासिमहालागै फिसिनानै गावबा गावनि रां खावरिनि आंखाल बेफोरखौ सुफुंनायखौ नुबोगासिनो दं आरो नोंथां
औ
बिदिनो दाउ फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना सिगाङावनो दाउनिथ गोनांथि जाग्रोयो। बेनि उनावसो जोंना फार्म खुलियोबा गोबां दाउनि गोनांथि जायो। ओ खायसे खायसेया ननिनो जि सिङावनो दाउ फिसिनाय बेनिफ्राय दोनो आरो खायसिया नआव गैयाबोला बाजारनिफ्राय बायना लाबोयो। बिदिनो बुरजा दाव बायनोखांनायनि उनाव एबा न'निनो जि दाउ बेफोरखौनो बुरजा खालामखांनायनि उनाव जोंना फार्म खुलियोबा नेट नङाबा बिदिनो गावनि सुबिदा बायदि दाउखौ बाहेरायाव थांनो हायैनि थाखाय माखासे सोंथेना दोननानै फार्म खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां बिदिनो फार्म खालामनायावबो जोंना गोबां मुलिनिबो गोनांथि जायो। मानो होनोब्ला दाउआबो सम सम जोंना बेमार जायो नालाय। बिदिनो बेमारनिफ्राय बासायनो थाखाय फार्म खुलिबा जोंना गोबां जोथोन लानांगौ जायो नालाय। बिदिनो आदार होनाय समाव जोंना मुलिबो होफानाय जायो आरो सम लायै सम दै बेफोरखौबो होनाय जायो। बिदिनो अमा फिसिनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना अमाखौ खौबो गोबाङानो गोबां रोखोमनि अमायाबो गोबां रोखोमनि थायो नालाय नोंथां।
औ
गावनि सुबिदा एबा गावनि हानायखिनिखौ नायनानै फार्म खालामनानै गावनि रां खावरिखौ सुफुंनो थाखाय फिसिनानै खामायनायखौ नुगासिनो दं। बिदिनो अमा फार्म खालामनायावबो जोंना मासे मानैजोंल' जाया नालाय। ओ गोबां बुरजा बुरजा अमा ओ बायनानै फार्म खालामगासिनो दं आरो न'खरनि जि जेंना बेफोर खौबो सुफुंगासिनो दं
औ
बिदिनो अमानि आदार होनोब्ला जोंना गुन्दै नांगौ बिदिनो गुन्दैजों जोंना लोगोसे अफ्रिबो होनाय जायो आरो अफ्रिनि अनगायैबो जि हाग्रानि थास' बेफोरखौबो रुनानै अमानो जाहोनायखौ नुगासिनो दं मानो होनोब्ला अमाखौ बो जोङो फिसिनानैल' दोनजाया नालाय अमानिबो जि आदार बेफोरखौ जगायनानै होनो रोंनांगौ
औ
फारसे बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना अमायाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि मोनसे जाजाग्रा
औ
बिदिनो अमा दाउनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै गोबाङानो गोबां रोखोमनि जेरै बोरमा मोसौ बेफोरखौबो फिसिनानै फार्म खालामनानै गावनि न'खरनि जेंना रांखावरि बेफोरखौ सुफुंनायखौ नुबो गासिनो दं।
औ
बोरमानि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै बोरमाखौबो गोबाङानो गोबां रोखोमनि बोरमाखौ न'आव फिसिनानै बा फार्म खालामनानै रां खामायनायखौ नुबोगासिनो दं बोरमानि ओ रोखोम बुंनो थाङोब्ला जोंना बोरमाखौ बोरमा फैब्ला बिदिनो लकेल बोरमा राम बोरमा बेफोरखौ मोननो हायो लकेल बोरमा होनोबा जोंना ओरैनो न'आव फिनानै दोनबानो जायो जि गांसो बेफोरखौ जाहोबानो जायो आरो राम बोरमा होनोब्ला जोंना बेफोरखौ दुब्लि बिदिनो बाहेरायाव बानायद नागारनानै होनाय जाया मानोना बेफोरखौ जोंहा गोबां जोथोन लानांगौ जायो बिदिनो लाइफां बेफोरखौ दानफायनानैसो होफैनाय जायो बांसिन जोथोन लानायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नोंथां
बुंनो थाङोबा जोंनि ओनसोलाव मोसौखौब'आ गोबाङानो गोबां रोखोमै फिगासिनो दं। मोसौखौबो मोसौ जासि बिदिनो मोसौ बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो
औ
मोसौखौबो ओरैनो दुब्लिनि जि गांसो बेफोरखौ जानो थाखाय दोना दोनहैबानो जायो आरो फ्राम खालामोबाबो जोंना बेफोरखौ ओरैनो नागारनानै होयोब्लाबो जायो मानोना बेफोरखौ जोंना बांद्राय जोथोन लानांगौनि गोनांथि जाया
औ
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबसै नामा
औ नोंथां
औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम